अ खोनादों नोंथां
खबरा बोरो खबराथ' मोजाङानो नों
अ आंनाबो नै गेजेरावनो नोंथां अ जेबो खामानि मावाखै नामा नोंथाङा?
आं इदिनो गायनाय फुनाय दा सिजोन ना बेयो दुब्लियाव ओंखार नानै दं आरोना नोंथां
अ गायखां गायखां जोब्बाय नामा होमबा?
गायखांनायाथ' गायखाङाखै नोंथां बिराद गोबाङानो दंबावो दाबो नै बिगासेल' गायखांनाय जादों
ए मा मा गाय उम अ जोंहाबो जोंहाबो नै गायखांथ'वाखैनो माने एसे दंबावो दैनि आं खाल जादोंना उम दखा हानाया खम जादों ओंखायनो दै मोनैनि दा दु-दुब्लिफोरानो गिसि जायाखै हाब्रु जायाखै बेखायनो गायथ'वाखैनो दा एसेल' गायनाय फोनानै दोनगोरबाय माने खोथियाखौ इदिनो
औ जोंना दैनिलाय आंखाल गैया नोंथां
अ
सान्दुंआबो बिराद गोसा दुंदोंना नोंथां इदिनो इदिनो लासै लासै गायगास सिन दं आरोना दैनिलाय आंखाल गैथ'वा नोंथां
खस्थ' जायोना आरो गो जेनेबा सानदुं बांद्राय दुङोबाथाय माइ गायग्राफोराबो मावग्राफोर राबो माने सहायनो हाया जायो।
औ औ ला इदिनो लासै लासै गायनांगौ जायो।
औ दोमैलु जेनेबा दोमैलु बोथोरफ्राव मोजां जायो आरो माइ गायनो मानो फुनो खस्थ'बो जाया बार मोजां नाङो सिउ सिउ खोलो खोलोनो नोंथांमोना होमबा मा मा माइ गायो?
जोंनाथ' माइ गायनाया इदिनो आसु माइ माइसालि रन्जित बिदिनो सिला बु थार ज'या इदि बायदि बायदिखौ गायो आरोना नोंथां गायनायाथ' गायदों होनोब बा जोंहा बांसिन बे आसु माइना मा होनो बेखौ गायो आरो सिला बोथारखौ गायो।
ओ बिदि आरोना
मा मा माइ गायोबा
जोंहाबो बिदिनो गायो जय बांला कल्पना, जोसा, माइब्रा गोबां रोखोमनि माइ गायो नोंथां नोंथांमोनहा जेनेबा माइनि अनगायै आरो मा मा आबाद मावबावो
अ बियो माइनि अनगायै जोंहाथ' गोरान खेथिबो मावो आरोना नोंथां
अ मा मा गोरान खेथि मावो
इदिनो मावनायाथ' थास' गायो हालदै गायो आरोना नोंथां आरो सिबिं, बेसर बायदिखौ गायो आरोना नोंथां
औ होमबा नोंथाङा आंनो हालदै गायनायखौ मारै गायो आरो हालदैनिफ्राय बेसे मोनो मारै खामायो एसे खिन्थानो हागोन
हागोन नोंथां हानायालाय होम्बा नों नोंथाङा खोनासंलांदो होमबा ना
औ दे
हालदै गायनायाथ' फार्स्टआव हाखौ एवग्रोबाय आरोना हाखौ एवनानै हाथर गिदिर गिदिर थायोना हाथ'र साफ्रााना मा होनो
औ
हाथर' साफ्राखौ बुख्रुबनानै लाग्रोबाय बुख्रुबनानै हाया हाखौ दुफु दुफु दुफु एवनांगौ आरो ना नोंथां गोरान खेथि जाहैबाय नालाय हाखौ दुफु दुफु एवनानै हालदैयाथ' नोंनाव जोलै थाङ सांसों नालाय नों जे जेरै हालदै गायनो नागिरदों नालाय नोंनाव हालदैया हालदैया जोलै थाखासिगोन नालाय हाल्दै जोलै थाखाब् ऐ बे हाया दुफु दुफु जाबाथाय नांगोल सिराया एवनानैबो गायजायो ओमफाय बिदिनो खदालजोंबो जावनानै गायो खायसेया नि ओमफ्राय बेयावथ' जेबो हासार, मुलि सुलि जेबो होनांगौ गैया आरोना नोंथां नेसारेल गायनाय जायो आरोना
औ नंगौ
बेनिफ्राय बेयाव हालदै गायनाया जाहैबाय फार्स्टआवनो हाखौ दुफु दुफु खालामखांनानै बाय नांगोल नांगोल जों सिन बोयो आरोना नोंथां
औ
सिन बोनानै माने ओ मा होनो लाइन लाइन गायलाङो आरोना नोंथां
बिदि आरोना नोंथाङ
बिनिफ्राय गायखांनायनि उनाव बिदिनो साननै बा सानथाम थानानै जिगाब खोबो आरोना नोंथां मानोना जाहाथे हाग्राफोर रज'यैनि थाब माबानाय खिलिनायनि गरम जानानै बिदि आरोना नोंथां
औ
आरो बेयाव नोंथां दै दै लोमबाथाय माने। हालदैया गाज्रि जानो नागिरो आरोना नोंथां।
उम दैबाथाय गाज्रि जायोना।
बे माबायाव हालदैया बिदिनो। माबायावथ' बिदिनो हालदैखौ रुनानैसो फानो नालाय। रुनानै। अन बायदि बानायनानै गुन्दै खालामनानै फानो आरोना नोंथां।
औ बिदि आरोना।
गोबां खस्थ'लै नोंथां हालदै गायनायाबोना।
औ खस्थ'नि गेजेरजोंसो खामायनो हायो नालाय नोंथां।
औ हालदैयालाय मोनो मोननाया नैजौसो मोनगोन। केजियाव अवान केजियाव नैजौसो मोनगोन आरोना नों
औ ओमफ्राय गोथां फाना नामा नोंथां।
गोथांलाय फाननायाथ' फाना नोंथां। बिदिनो जोलैनो जोलैनो दोनो आरोना नोंथां।
औ।
गोथांआव बारा दाम मोना नोंथां। गोथां फानबाथाय लस जायो ओंखायनो। रुनानै गुन्दै खालामनानै फानो आरोना नोंथां।
औ बिदिबा बिराद दाम मोनोना सेरसेयावनो।
गोबां रां मोनो आरो नोंथांमोनहाबो गायनो नागिरदों नामा।
जोंहाथ' माने। न' खाथियाव गायनो होन्दों आरो आंनाव एसे सोंदोंमोन माने हालदैखौ मारै गायो होनना बेखायनो। नोंथांनाव सोंनानै एसे मिथिबाय आं दा खिन्थानो हासिगोन। जोंहाथ' माने माने माबासो गायनो नागेरदों बेसरसो गायनो नागिरदोंमोन।
औ। बे बेसरखौ बोरै गायो नोंथां नोंथां एसे
अ बेसोरखौथ'। औ हायो नोंथां दा गायनो नागिरदों नालाय जोंहा एसे आंबो गुबुन। फोरनिफ्राय माने सोंनानै मिथिबाय आरो मारै गायो बिदिनो। बेसर गायनाय होनोब्लाथ' जों बेसरखौ। बिदिनो गोरान समावहाय गायो जेनेबा। बांसिनानो माइ गायजायै जायगायावहाय। दैनि आंखाल जाबाथाय सम सम बिदिनो बेसर गायो आरो गोरान जायगायावसो जायो नालाय बेसराथ'। बिदिनो बेसरखौहाय गायनो थाखाय गिबियाव फुरा फोथारखौ एबा दुब्लि बारिखौ जों हाल एवग्रोनानै ओ रोफो रोफो गुरै। माने खामनानै लाग्रोबाय बिनि उनावहाय बिदिनो। बेसरखौ सारना होनांसिगौ आरो बेसर बेगरखौ फुरा। दाथ' आजि खालि बेसरखौ माने गोबां माने। बिबाङैसो गायो आरोना जेरै थावफोर दिरुननो थाखायब्ला। नङा खि फाननो थाखायब्लासो। गायखायो बेसर बुस्थुखौ बिदिनो फैबाय बिदिनो मास मोनसे मोननैसेनि उनाव बिसोर जेब्ला फानजानाय जाजानाय। जायो अब्ला माखासे जाग्राफोरा जाबाय आरो जानो हायै जेनेबा। थाव गुबै बरननो थाखाय बिबार बारहैयो आरो बेसरखौ। बिदिनो बिबार बारहोनानै। जेब्ला रानानै बेगर जायो अब्ला बेखौ बेसरखौ फुसिगोन। फुनानै बिदिनो। बेसरनि साबाखौबो खारै बानाय जायो होननाय खोनादोंमोन आं नोंथां बेसर जेनेबा बेसर बिफांखौ उनावहाय। ओमफ्राय बिदिनो बेगरखौहाय माबानानै मारा नानाय बायदि मारा नानानै बरनजोब्बाय। बर'नानै उनाव नाव लांनानै माने थाव बरनसिगोन आरो थाव गुबै ओमफ्राय बिदिनो थावफोरखौ फानो मानसिफ्रा गोबांनो फाननानै न'खर दानो थाखाय नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर बायो। आरो थाव बेसरनि थाव फाननानै। आरो सोरबा सोरबा न'आवबो जानो थाखाय बाहायो। आरो बेगरखौबो दोनो आरो ना माने उनावहाय फोफिननो बा बिदिनो माबा मोनसे खामानियाव जानायनि बेसर बेगरखौबो दोनो आरो न'खराव खायसे होमबा नोंथांमोनिथिं जेनेबा बेसरफोर फोया नामा?
फोनायाथ' फोयो नोंथां गुबुनफोरा फैयो आरोना नोंथां ओमफ्राय आंबो सानदों आरो बो एबार बेसर फोयो फोगोन होननानै सानदोंमोन आरोना। नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना नोंथां।
औ फोनो हायो नोंथां। बेसरनि थाखाय इसेबां जों दैनि गोनांथिबो जाया। जखानि दै मोनबानो सोलियो आरोना बेसर गायनो थाखायब्ला।
औ बिदि आरोना नोंथां।
औ होमबा नोंथांमोना आलुफोरलाय गायगोन ना गैया?
आलुलाय गायनायालाय गायो नोंथां।
अ। होमबा नोंथाङा आंनो आलु गायनायनि बागै एसे खिन्थाहरदोलाय।
अ आलुखौ सिगाङाव सिगाङाव बिदिनो हाफोरखौ आलुखौ ट्रेक्टरजोंबो एवनो हायो आरोना। ओमफ्राय आरो माबाजोंबो मोसौ नांगोलजों गोदो गोदायनिफ्राय आबै आबौनि जुगनिफ्रायथ नांगोलजों एवो नालाय जोंहाबो दा नांगोलजोंनो एवो आरोना। नांगोलजों एवबा माने हाया दुफु दुफु जायो आरोना। ट्रेक्टरजों एवबा माने ओइ ट्रेक्टर साखानि माबाया हाखौबो एसे गोरा खालामो होननानै मिथिनाय मोनदों आरो ना।
औ।
ओमफ्राय मोसौजों एवबा माने दुफु दुफु जायो आरोना नोंथां।
अ फिथेरनानै
दुफु दुफु जानायावनो गायो आरोना नोंथां। फासआवथ' मो माबाखौ आलुखौथ' नोङो जोलै बायनासो लाबोनांगौ नालाय नों थां।
औ।
नों जोलै बायना लाबोनाय लाबोखांनायनि उनाव बेखौ हायाथ' जाखाबाय नालाय दुफु दुफु बेयाव नांगोल सिरा होनानै गायो आरोना। गोबोरखिया हासार एसे होनानै बेलेग हासारबो होजायो आरोना नोंथां।
औ।
हाया गाज्रि जायो होननायबो खोनानो मोनदों ओंखायनो जोंहा बिदि मोसौनि खि मोसौ हासारा
औ।
बे हासारखौनो बाहायो आरोना नोंथां बेखौ गायनोबा फार्स्टआवनो आलुखौ गायनो थाखायबा फार्स्टआव सिरा सिरा सिनबोग्रोदो सिन बोखांनायनि उनाव बेयाव दरसे-दरसे-दरसे ओ लाइन-लाइन-लाइन होलांदो आरो ना नोंथां।
औ।
ओमफ्राय आरो बेखौ फबफिनदो फबफिननानै बिदिनो गोबाव लायो खोमा दां गोबाव लायो नोंथां माबाया
औ उम औ नंगौ नोंथां।
गोबां बाहायनाय जायोना आलुखौ।
औ। नो अ नोंथां उम नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय होमबा। नोंथां होमबा माने दोनथ'नोसै खोमा ना? औ समाबो जाबाय आंहा एसे खामानिबो दङ बारियाव।
औ-औ नोंथां दे होमबा ना नोंथां औ नोंथांजों राय ज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।